खोनादोंना?
खोनादो दे नोंथां।
औ आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सायाव लानानै एसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा फ्रिबा रायज्लायनो हागोन ना?
आ सावरायनो हागोन दे फोरमाय।
औ थ' दैज्लां बोथोराव गुबैयैथ' जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबाद मावनाय जायो। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि फसल आबाद मावनाय जायो। माइ आबाद मावनो थाखाय। जोंनि ओनसोलाव गिबियाव ओ। ओ बोसोरसे सिगां गायनाय माइनि ओ बिथान बा जोलै। बिदि माइलि दोननाय जायो आरो बे गोबां रोखोमनि माइ थायो। जेरै माइब्रा। रनजित औ आसु माय, निरन्जन बायदि बायदि आरो। बुंस' हाया ओ। बेफोरखौनो आरो नेक्स्ट बोसोरावबो गायनाय जायो। थ' ओ बेखौ गायनो थाखाय ओ बे मायलि दोननायखौ मोजाङै जावस्रोना लानानै लानाय जायो। आरो बेनि उनाव ओ मोनसे बस्थायाव बा फाथोनि बस्थायाव बेयाव सोनानै खाथेनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो।
ओ नोंगौ
आरो बेनि उनाव बे सोमनानै दोननायखौ सानसेबा साननै बिदि सोमनानै दोननाय जायो आरो। आरो बे सोमनानै दोनखांनानै बेखौ बोरियाव बोखांनानै ओ थालिरनि बिलाइ बा माबा मोनसे साफा जि बा बस्था बेयाव लामस्रोना दोननाय जायो आरो। सोमखांब्ला बे माइ लिया ओम गाजा बेरो आरो।
सुग्लिनो थाखाय औ
बेनि उनाव बेखौ आरोबाव ओ फोफिननो गोनां जायो खोथिया महर लाहोनो थाखाय। बेखौ फोनो थाखायबो आ रोबाव ओ दुब्लिखौ हालेवनानै लानांगौ जायो।
औ नोंगौ
ट्रेक्टरजों आगोलनि दिनावथ' ओं मोसौजों हालेवनाय जायोमोन नाथाय दाना ट्रेक्टर जोंनो हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनो। हालेवखांनानै आरोबाव मै होनाय जायो आरो। मै होखांनानै बेखौ थामजि थामजिबासो मिनिट बिदि दोननानै बै माइथ्लिखौ फोनाय जायो आरो। फोखांनानै आरो बेखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो। जेरै हासार बायदिसि ना होना नै आरो बेखौ जा थे ओ हांसो बा गुबुन दाउ फोरा जाया बेनि थाखाय बेरा बिदि होनाय जायो। होनानै दोननाय जायो आरो आरो बेखौ ओ से दान बा से दान खावसे बिदि जोथोन लानांगौ जायो आ
औ
बेनि उनाव आरोबाव बेखौ बे खोथियाखौनो फुबावनांगौ फुनो थाखायबो आरो गामिनि मानसि फोर जेरै हौवा मान थि बा आइजो बिदि लिंनाय जायो आरो। फुनो थाखाय खामला बा हा जिरा बिदि बेखौ फुनानै खाथुबनो थाखायबो आरोबाव औवानि आरुं नङाबा थोरि थोरिजों खाजायो बेजों खानाय जायो आरो आरो बेखौ गायफिननो थाखाय आरोबाव हालेवबावनांगौ जायो। ट्रेक्टरजोंनो हालेवो। हालेवखांनानै मै होनानै बेखौ आरो गायफिनबावो गायनो थाखाय आरो आइजोफोरखौ गामिनि आइजो बा गुबुन मोनसे गामिनि जे बिदिफोर लिंनानै गायनो होनाय जायो आरो। बिदिनो बेखौ गायखांनानैबो आरोबाव बेखौबो खोथियाखौ जेरै जोथोन लायो बिदिनो बे माइ गायनायखौबो जोथोन लाबावनांगौ जायो। हासार बायदिसिना होनानै आरो बे खोथिया ओ माइ गायखांनायखौ ओ फिथाइ महर लानो थाखाय लाहोनो थाखाय ओ नै दान बा थाम नै दान खावसे बिदि नेनानै थानांगौ जायो आरो। आरो बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ बेनि उनाव नै दान खावसे बा थाम दान बिदिनि उनावनो बे माइआ फिथाइ बा बिबार बिदि खिलिनो हमो बेनि उनाव बेयो मोनोबोला बेखौ हानाय जायो आरो बेखौ हानो थाखाय खासिनि गोनांथि दाना आरो हाग्रा मेसिन गोनोखोआरि मेसिन मेसिन बिदिबो ओंखारबाय बिदिनो माइ हानाय जायो हाजिरा खामला बिदि लिंनानै बेनि उनाव न'आव लाबोनो थाखायबो बावखानि गोनांथि बावखाजों बाननानै लाबोनाय जायो आरो
औ
आरो बेखौ न'आव लाबोनानै मारा होयो मारा होनायावबो गोदोनि दिनाव मोसौजों होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव ट्रेक्टर बा मेसिन बिदिजोंसो ना मारा नानाय नुनो मोनो आरो बिखौ नाखांनानै मोजाङै साफा खालामनानै जावस्रुनानै ओ सानदुंङआव सानसे लामनानै होयो आरो बेनि उनाव बेखौ बाख्रिआव दोननाय जायो। बाख्रियाव दोन आरोबाव गोबां बिनि उनाव माइरंफोर नांगौ जायोब्ला बेखौनो सान्दुंआव लामनानै दि ओ मिलाव देनो लांनाय जायो गोदोथ' दिंखियाव बा उवाल बिदियावनो देनानै देनाय जायोमोन नाथाय उलाव देयो आरो बेनिफ्रायनो माइरं महर मोनो आरो
औ नंगौ नोंथांनि होननाय बादिब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव बेबादियानो जे गिबि खेबावनो माइग्लि माइ सोमग्रोना दोननाय जायो फाथोनि बस्थायाव बे बेखौ बो खांनानै जोङो रोदा सुग्लिनो थाखाय ओ हायाव फेनस्राना जायो बेखौ जोङो खोबना दोननो थाखाय ओ थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ गोरलै ओ गोर थालिर बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरो ओ बि बेनि सान्नैसो उनाव रोदा सुग्लेनायनि उनाव बेखौ एवनाय फोथाराव फोहैनाय जायो आरो बेखौ फैनानै नै ओ जे-जेब्ला फैनानै खोथिया गावनि गोरलै बिलाइ खिलिनानै खोथिया माइ गायनो हाथाव गावनि महर लायो बेखौ जोङो फुयो फुनानै ओ एवनाय फोथारावना एवना दोननाय फोथाराव जोङो गायनाय जायो आरो माइ महरै बे माइ जों माइनिफ्राय ओंखारनाय माइ माइ माइ माइनिफ्राय अं खानाय माइ फिथाइजों जोङो जे बेखौ जोङो माइरं महरै मिथिना मोनो आरो बे माइरंखौ जोङो गोबां थार खामानियाव जों बाहायनाय जायो। जेरै मोखां आरिफोराव लानाय मोखां आरियाव लानाय बिदि बो बानायनाय जायो आरो जोङो मागो दमासि फियावबो बेखौ फिथा सावो आलासि उनु सोंनोबो हायो जोङो गोबथा रोखोमनि बाहायो जायो जो बे माइरंखौ आरो बे माइ गायनायानो माइआ गोबांथा रोखोमनि दोङो जेरै आसु माइ माइसालि माइम बायदि बायदि खरमा माइ थायो आरो नाथाय जोंनि बे ओनसोलावथ' दााबायदि आसु माइखौनो बांसिन गायनाय जायो
औ
आरो बे दैलां बोथोरावथ' जोङो माइ गायनायल' नङा जे मैगं थाइगंबो गायनो हायो जेरै दैज्लांनि मैगं औ भिन्दि लेस्रा मैथा खेला बायदि बायदि मैगं गायो जों दैज्लां बोथोराव आरो दैज्लां बो बावबो गरमा एसे बारा जायो आरो जोङो गोदोनि दिनावथ गोदोनि दिनावथ' जों ब बोथोरारि जेरै अखाजोंनो अखाजोंनो अखा हानायजोंनो जोंङो माइ गायनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव ए से सोलायबाय जे बोथोरफोराबो बारा थिग नंला नालाय बेनिखायनो जोङो मिसिंआरिजों फुख्रि एबा दैमाफोरनिफ्राय सारनानै गायनांगौ जायो आरो
औ नंगौ
आरो दैज्लां बोथोर माने मेसें मेसें बोथोरावबो मेसें बोथोराव गायनाय मैगंफोरा आरो उथल जिंखा आरो बेसरबो गायनाय जायो बेसरखौ जेब्ला बेस फोरा बिबार खिलिखांनानै बेयो फिथाइ महर ओंखारो बेखौ जोङो फिथाइखौ जोङो नानानै नानानै जोङो फिथखौ जोङो मिसिङाव फेरेदहैनाय जायो फेरेदनानै बेयाव थाव ओंखारो बे थावखौ जोङो ओ गोबां थार जाग्रा मुवायाव जों बाहायनाय जायो बेखौ आरो बे थावनिफ्राय ओ बेनो जाबाय बेसरनि गुबै थाव औ नोंगौ आरो
जोंनि ओनसोलावबो बिबदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै नोंथाङाबो बुंबाय उम मैथा, भिन्दि, गोस्रा बायदिसिना आरो जोगोनार। खु ओ लाव खुमब्रा बिदि जोंनियावबो बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो
औ नंगौ।
लाव गायनो थाखै ओ गिबियाव हाखौ हालेवना लानांगौ जा दायो एनि उनाव देहाखौ थख' थख' गोलावै मोनथाम बा मोनब्रै बिदि खालामनाय जायो बेनि उनाव बे औ औ बेनि उनाव बै ओ जोगोनारनि ओ जिथु जोलै बा बेगर बेखौ ओ फोनानै होनाय जायो आरो फोनानै बे ओ मोजाङै जोथोन लानांगौ बेखौबो ओ फोखांनानै जि दिन बा जिबा दिन बिदिसोनि उनावनो बेयो फुलि रज'नो हमो आरो बिदि रज' खा खांनानै अ मोजाङै बिलाइ खि खिलियो बिजौ लानो हमो बेनि बिजौखौ खेबस'नानै होयोब्ला बांसिन बिलाइ रोदोमबावो आरो औ बेखौ जाहाथे बे मानला लाङो। बेनि थाखाय खायोब्ला ओ औवानि सां बिदि लुनानै होनाय जायो आरो
औ नोंथांनि होननाय बादिबाथ' जोङो लावआव फि थाइखौ बेयाव जोङो लाव बिफांआव जेरै लाव फिथाइखौबो जानो हायो। आरो जोङो ओ बिनि बिलाइखौबो जानो हायो। बिजौखौबो बे बिजौखौ बिनि बिज जौखौ जों खाददै खारैयावबो बाहायनाय जायो आरो औ आरो बिजौ आरो बिलाइखौ खाददै खारैयाव बाहायो। आरो जोङो बिनि बिबार खौबो जानो हायो जोङो एवनानै आलुफोरजों
औ नंगौ त' बि दिब्ला नोंथां समाबो जाबाय। बे जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'जासिगोन।
थों।
औ